औ नोंथां
हेलौ
आ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आंथ' दासो ओंखाम जाखांना जिरायना दं नेै नोंथां
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबाफोर मावबाय दं नामा
मावाखै नोंथां दायो आङो फुरि दंथ'यो जिरनासो दं आं नोंथां
अ दायो नोंथाङा फ्रिब्ला एबा सोलाबोब्ला आं नों थांजों मोनसे आयदानि सायावसो एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
अ है रायज्लायजायो नोंथां ओम रायज्लायनांगोन
अ बिदिब्ला नोंथाङाथ' आबादफोर जेरै मैगं थाइगं एबा माइ बायदिफोरखौ मिथिखायो एबा गायखायो
अ नोंथां अह बेखौथ' मावखायो नोंथां मावखायो मावा नङा मावखायो
ओ बेफोरनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
ओ नोंथां औ औ औ जोबोद मोजां टपिकलै नोंथां नों आबाद मावनाय बुंदोंना
औ
सावरायनो सै दे होबालाय ना
औ ओं दे एसे सावरायलायनोसै ।
आबादफोराथ' जोंनाथ' न'खरा एसे गोरिब माने एसे माने इदिनो जानो आन्थाथ' न'आवनो आबाद मावखायो । बिदिनो माइ ल नङा मैगं थाइगंबो गायो औ औ मैगं थाइगंबो । गायो फिथाइ सा सामथाइबो गायो। आनारस एबा जाग्रा बिदिनो मैगं फान्थाव सबाय बिमा, बिन्दि बिदिनो गोबां मैगं गायलाबायो न'वाव जानो आन्था। माने न'खरसे माने जोंनि न'खरसेनि आन्था माने जानो गायखायो बेखौथ'।
औ।
आरो देग्लाय खोथियाबो फोनाय जादों माइबो गायगोन माने देग्लाय। इदिनो गोबां गोबां फैसाबो नांगौ आबाद मावनायाव। फैसाल' नङा फैसााल' नङा मानसिनि सम सोलाबनाय सोलाबैबो नांग' हाजिराबो होनांग'। गोबां आबदाल लाबाय थानांगौ। बोरमा जासि, मोसौ जासि, खोथियाखौ नायबाय थानांग'। देरजासिम नायबाय थानांग'। खोथियाफोर खौबो आरो बेल' नङा खामानिया थ उम
औ।
खोथिया खोथिया फोखांनानै खोथिया रोगादोलाय। रोगानानै हाजिरा होनानै माइ गायहो दोलाय। माइ गाहोनायावबो हाजिराफोरनो बिदिनो इसोरथ' मेङो दै गाङो मायो बिदिनो सा लोंहोनांग', बिस्कुट जाहोनांग'। जाया नहले नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोबां बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद थायो। जेरै गोबां रोखोमनि आबाद आं बुंनोसै मोनसे आबादखौ लानानै जेनेब्ला जोंहाथ' गासिबो माइ गाय हायो नङा होमबा नोंथां?
गायो नोंथां गायो।
औ बेफोर माइ आबाद। खौ गायनो थाखायथ' एसे जेनेब्ला गोबाङानो हा नांगौ नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
बिब्दिनो जों माइखौ गायनो थाखायथ' मोसौफोरजों एबा ट्रेक्टर बायदिफोरजों। हालेवनानै। गायनांगौ जायो।
औ जायो जायो नोंथां गायनांगौ जायो।
थाङोब्ला जेनेब्ला। माइ गायनायावथ' जोंहा दुब्लिफोरनि आलि बायदिफोरखौबो जों खोनांगौ जायो एबा दाननांगौ जायो।
नों बुंनाया सैथो।
बिदिनो नंगौ। माइ आबादफ्रा। जोबोद माने जोंखौ। मदद होयो मानोना जों बेफोरनिफ्रायनो आबाद मावनायफोरनिफ्रायनो रांफोरबो खामायनो हायो।
औ हायो नोंथां हायो मैगं थाइगंबो फानहैनो हायो जों नङा दालाय नोंथां औ। उम।
आरो दंबावो बेल' नङा जों जुखाम बायदिसिना आबादफोरबो मावो नंगौदा नों
औ नंगौ नोंथां।
औ जों बेफोरनिफ्रायबो गोबां माने रांफोर आरजिनाय आरजिनो हायो।
औ गावसिनि न'नि आन्था जानो आन्था। जिनो हायो नोंथां नोंगौ।
हायो
आरो बिदि आबाद मावन औ बुंग्रोदो दे नोंथां
नोंथाङाबो दा मा आबादफोरखौ माने बांसिन मावनो मोजां मोनो नोंथाङा दायो?
आंथ' बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगं गांनाय आबादखौ बांसिन मोजां मोनो
औ
बुङोब्ला न'आवबो जानो मोनो बिदिनो जाग्रा मैगं थाइगं लकेल फ्रेस फ्रेस गायनानै ओमफाय जानो आन था दोननानै बो माने जोङो बेखौ फानहैनो हाबावो टाउन सहरफोराव ओमफाय बेजोंनो जोङो गावसिनि रां खामायनो हाबावो बेजों आबाद मावनायफोरजों मैगं थाइगंजों मैगं थाइगंल' नङा देग्लाय आङो फानलुबो गाय
औ
औ
थांदों हाजिराबो नांदों
औ नाङो नोंथां बिदिनो
सोबो गोबां समबो लादों फानलु गायनायाबो बुहुद गोलाव खामानि माने सानसेनिल' नङा माने बानलुखौ जावाय नांगौ जावायनायावहाय फिसा फिसा काप प्लेटफोर मोनो बा प्लास्टिकनि अवान टाइम फ्ले अवान टाइम खुरैफोराव बा गिलासपोराव जावायनो हायो जोङो बे
औ नंगौ नोंथां
नों गोबां खस्थ'बो गोबां गोबां मा होनो बेयो समबो लायो
ओ आरो माने बानलु गायनायफोरावथ' गोबां रोखोमनि मुलिफोरबो नांगौ जायो। जाहाथे औ एम्फौ एनला जानायफोरा जाहाथे औ एम्फौ एनलाया जाहाथे बानलु फोरखौ जायालासिनो मोजां मोजां बानलु फिथाइफोर थायनाय थायनायनि थाखाय गोबां रोखोमनि मुलिफोर नांगौ।
औ नांगौ नोंथां गोबां रोखोमनि मुलि औ नोंथां
आरो गोबां माने जायगाफोरबो नांगौ। जेनेबा बानलु गायनो थाखाय बानलुआथ' आथिखालाव गोबां रोख रोखोमनि जायो नङा होमबानोथां।
औ औ नोंथां नांगौ।
दा नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला। बानलुफोरा माने माबायदि जायगा एबा ओनसोलफ्राव बांसिनै जायो।
ओ बुङोब्ला हा फानलु जानायाथ' एक्सपिरियेन्सनि सायाव बुंनोसै आङो आंबो बारा गायफेरानालाय बारा मिथि लायआंबो होमबाबो एसे एनै एक्सपिरियेन्स दंसाबो बे एक्सपिरियेन्स मथे जों बुंनोसै आं हायाथ' बोरियाव बारा जाया बोरियाव फानलु गायोब्ला नोङो बुहुद आबजाल लानांगौ जायो।बोरियाव फानलु गायनाय माने
फ्राथ' हाफोराव बांसिनै जायो नङा होमबा नोंथां।
बोरि हायाव गायोब्ला नोङो दै होनांगौ जाबाय। थायो नोंथां बरिं गायाब्ला गाहायाव गायनो होनब्लाथाय बुहुद जारला जानो नागिरा फानलु फिथा फिसा फिसा जायो। दै मोना रानो फिथाइयाहाय दै होबाय थानांगौ होबाय थानांगौ। हाया गुरै जाजासिम औ बुंनो।
जोबोद मोजां जोथोन लाबाय थानांगौ जायो।
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
होमब्लासो माने बेफोरो मोजां फिथाइ रज'यो एबा मोजां फिथाइ खिलियो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां औ बांसिन जायो। होमब्ला एसे हा हा एसे हा गिसियावसो बिजोंनो जायो फानलु मोजां
औ औ नंगौ नोंथां।
गारिबो फोनांबाय थाला नालाय आरो एसे दैयाथ' हा गावनो हा सिंनिफ्रायनो एसे मोनबाय थाखागोन नालाय फानलु बिफाङा गायबा एसे गिसिखा जाहैबाय नालाय हाया बि हायाव माने फिथाइफोरा गि दिर गिदिर जायो फानलुआ रोद रो रोजा ओ रोद दोमो फिफाङा मदद' मद' जायो। बिदि जायो आरो हा उम मोजां एसे थान्दा एसे उम दै गोनां हायाव
औ नंगौ नोंथां
बोरियाव गायब्लाथ' लससो जागोन बायदि नोंथां माने ओ बरिं हो नांगोन आरो लसथ' होननाय जानाय नङा। हा गोरानाव गायबा नोङो दै होनांगौ बे मोन सिन इम्परटतेन्ट बुस्थुआ बिनो जागोन दै नों हा गोरानाव गायबा भिटामिनाथ' नांखागोन एम्फौ से एम्फौ जायिनि बिबार सिरियिनि माइनि बिबाराव एम फौ बायिनि आरो बेल' नङा
आरो दंबावो औ गोबां रोखोमनि जेनेबा मैगं-थाइगंफ्राबो गोबां रोखोमनि आबाद दंबावो। जेरै लाइ लाफाफोरखौथ' मिथि खागौ जानांगौ नोन
मिथियो नोंथां मिथियो आंथ' अमा बेदरजों जानो बहुद मोजां मोनो आं लाइ लाफाखौ लाइखौ लाफाखौल' नङा
गोजां बोथोरफोरावनो बांसिनै मोननाय जायो लाइ लाफाखौथ
औ नंगौ नोंथां औ
बे फोरबोथ' बेफोरबोथ' जेनेब्ला एसेबां बेफोरावथ' मुलि बायदिफोर नांलाया बेफो
नाङा नोंथां नाङा औ
औ मोसौ फोरनि खिफोरजोंनो। हासारफोरजोंनो एसे मोजां मोजां जाजा। जाजाथाव जायो नङा ह होनोमबा नोंथां।
जायो नोंथां जायो बुहुद साबसिन जायो माने बिदिजों हासारजों लकेल।
न'फोरनि एसे एसे हा थानायफ्रावनो। गायनो हायो नङा होमबा फोनो हायोबा औ।
लाइ होनबाथाय आं हो हो औ नोंथां बुं दे।
औ दायो नोंथांजों बिफोरनि बागै रायजलायनानै एसे जोबोद मोजां मोनदों।
गोजोनदों आंबो नोंथां नोंजों बेखौ सावरायनानै बे। बाथ्रानि खेथ्रआव सावरायनानै आबाद मावनायनिनायनिसे सायाव।
फनखौ दोन्थनोसै नामा।
औ नोंथां आंबो एसे खामानियाव बेस्थ जाबैसै नोंथां। ओम दोनथनांसिगोन बायदि।
औ दे नोंथां होनबालाय औ औ दे।